हेलौ। हेलौ नोंथां हेलौ। हेल'। हेलौ। खोनादों ना नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनायाखै नामा नों?
अ ओहो खोनायाखैमोन दासो खोनादों दे। नेटनि प्रब्लेम जादों बियो।
औ औ। मा खालामगासिनो नोंथाङा दा ओरैनो।
दंनायालाय ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरनानै दंथ'यो।
औ। ओरैनो नोंथाङा दसे फ्रिब्ला जोङो गाननाय जोमनायनि एसे रायजलायजागोन नामा।
रायज्लायजायो बेथ' मोजांथार टपिकआ।
औ। नोंथाङा दे एसे फोरमायनानै होलाय, आथिखाल आरो गोदोनि गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि जेनेबा सोलायबोगासिनो बा आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो बेबायदि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलाय।
गाननाय जोमनायखौथ' जों नायोब्ला गोबाङानो सोलायबोबाय जोंं। जों नायनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिमुनि सोमोन्दै नायब्लाबो जों गोबां बिथिङाव सोलायबोनायखौ नुबोबाय आरो गुबुन हारिमुवावबो गोबांङानो सोलायबोबाय जेरै जों गोदोन मुगाजों खारफानानै गोबां रोखोम एख रोखोमनि माने गोदान रोखोमनि माखासे थाबनो जानाय फोरखौ नायनानै गोबां रोखोमनि जिफोरखौ सोलायबो ह सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय ना नोंथां। जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव जेरै नायोब्ला गोदो बयबो बर' सिख्लाफ्रा बांसिनानो न बर' सिख्ला नङा बर' बिमाफ्रा बांसिनानो न'खरफ्राव मा होनो गावनि नांगौ जानाय सिफोरखौ उम नवावनो जेरै दानानै दिहुनोमोन, बेफोरखौ नुनो मोनबोदों आरो नाथाय बेफोरखौनो आथिखालाव नुनो मोनला। गोबांनि न'खरावनो इसानसालिखौ गोबां खम जाबोनाय नुबाय जे । इसानसालि थाबा गोबां रोखोमनि नों जि दानो हायो जेरै गानग्राफोरनि हौवाफोरनियाव जे जाहैबाय गामसाफोर दानानैहाय आरो दख'ना आर'नाइ
उम ।
बिहु फालिफोरखौ न'आवनो दाना लानो हायोमोन।
औ नंगौ।
इसानसालि थायोमोन, नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनबाय‌। गोदान मुगानि जुगजों खारफानाय आरो टाइमखौ होसोनो थाखाय बेफोरखौ नुनो मोनबाय आरो गोदान मुगानि गोदान मुगाजों खारफानानै गोबां माखासे जि जोमखौबो गोबाङानो सोलायबोनाय नुबोबाय जेरै जों ओरैनो न'फ्राव थाबा माने बेलेग हारिनि बेलेग माने गोदान मुगाजों दिहुनजानाय मा खासे जि फोरखौ गाननानै थानायखौ नुनोमोनोसै। बर' सेंग्राफा गोदो न'फ्राव थाबा गामसा गाननानै थानायखौ नुनो मोनोमोन । नाथाय आथि खलाव मा होनो बाजाराफ्राव मोननाय माखासे गोबां रोखोमनि जिफोर दिहुनाय जेरै नायलन बिदिफोर जों दिहनाय पलेसटारफोरजों दिहुननाय लंपेन फेनफोरखौ गाननानै थानायखौ नुनो मोनसै। नाथाय गोदो बिदिखौ नुवामोन गामसा गाननानै थानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो हिनजावफोरनि बिथिङाव थ' गोबां सोलायबोबाय। गोबाङानो न'आव थाबा दख'ना गाननानै थानायखौ नुनो मोनला। मानो माखासे रोखोमनि जि फोर गाननानै थानायखौ नुनो मोनसै। जाय मानो बाजारफ्राव मोननाय। खम बेसननि जा आरो दाम गोसानि जा गोबांखौनो गाननानै थानायखो नुनो मोनोसै आरो आरो गावनि कमफरटेबोलखौ नायनानैनो गानो गाननायालाय।
औ नंगौ नंगौ ।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथां उम जेनेबा आथिखालावहाय बे बर'नि गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं ओरैनो जेनेबा? इसे फोरमायनो हागोन नामा? औ औ ।
बर'फोरनि?
औ नंगौ नोंथां।
बर'फोरनि बेलायावथ' गोबाङानो सोलायबोदों गाननाय जोमनायनि बेलायाव
औ।
दो माहोनो बाजारफ्राव थांबाबो बांसिनानो दख'ना हिनजावफ्रा दख'नाखौनो गाननानै थाङोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गानना थांनाय नुनो मोनलिया खायफा रोखोमनि माखासे जि जोमफोरखौ गानना मोनो गाननो थां थांनाय मोनखो नुनो खायफा सुइसार
गोगाथाव
लंपेनफोरखौ गानना थांनायखौ नुनो मोनसै जाहाथे गावनि कम्फरटेबोल आरो खो नायनानै गाननानै थां थांनायखौ नुनो मोनो आरो थाबनो जायो बेफोरखौ गाननानै थाङोबा बिनि थाखायनो। आरो हौवाफोरनि बेलायावबो नुनो मोनो जों खायफा मा होनो गामसा गामसा गानानै थांनो लाजिग्रा जाबाय माखासे ओ बेनि थाखायनो गोबाङानो मा होनो लंपेन्ट गाननानै थांनायखौ नुनोसै लंपेन पेन्ट हाफ पेनफोरखौ गाननानै थांनानै आरो आफ नो माखासे पुनि गस्लाखौ गाननो थांनायखौ नुनो मोनसै।
ओमफायथ' नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि जेनेबा गोदोथ' जेनेबा बांसिन ओ बर' न'खरफ्रावनो जों दानाय लुनायखो नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
ओमफ्रायथ' आथिखालाव थ' जों बुंनो थांबा जेनेबा गामिफ्रावबो इसे गोबां माने नायोब्लाबो खम नुनो मोनसै आरो जेनेबा इसानसालिफोरखौनो माने आथिखालनि बर' हिनजावफ्रा बांसिन जि दानाय लुनायखोनो रोंला। ओ रोंला होननानै बुंनांगोन आरो जेनेबा गोदोनियाथ' न'आवनो दानानै दानानै लुनानै गाननाय गानोमोन आरो जेनेबाथ' जि गामसाफोरखौ उम न'आवनो दायोमोन नङा होमबा। आर'नाइफोरखौथ' न'आवनो दायोमोन आर'नाइ गामसा बेबायदिनो दख'ना बायलायनायनि गोनांथियानो गैयामोन आरो जेनेबा ओमफ्राय बिजों लोगोसे दानानैबो जोङो बाजारफ्रावबो फानलायनो हायोमोन आरो। दा आथिखालावथ' आथिखालावबो जों बिबायदिनो ओ दानो फा बाजाराव फाननायखो नुनो मोनो जेनेबा मा होनो आथिखालाव बाजाराव फाननायखो नुनो मोनब्लाबो जेनेबा ओ आखाइजों दानाय नंला बियो मेसिनजों दानाय जासै। नङा होमबा नोंथां ओरैनो
आथिखालावथ' नोंथाङा दहय बुंलांनाय बायदि जेनेबा आं बुंनि ओ दानि मुगायावथ' जेनेबा बांसिन बर' हिनजावफ्रानो दख'नाखौ गानला जेनेबा बाहेरफ्राव थांबाबोथ' गावनि कम्फरटेबोल जानाय बायदि जेनेबा ड्रेस गानसै जेरै सुइजार बेनिफ्राय लंपेन्ट बेबायदिनो जेरै दख'ना गानब्ला जेनेबा जोंहा गोबां इसे प्रब्लेमबो जायो। जेरै गरमाव जेनेबा फोरला फोथाबयै मा होनो ओ बारनाङा बेबायदि आरो । बेनिखायनो जानांगौ आथिखालाव ओ कमफरटेबोल जानाय बायदि ओ बाजाराव मोननाय जेनेबा ओ बेफोर जिखौ गानसै आरो।
उम
ओमफ्राय जेनेबा
जों बुंनो थाङो बुंनो थाङोब्ला ओरै बेखौ नुयो जेनेबा ओ गोदोनिफ्राय आथिखालसिम नायोब्लाथ' गोबां सोलायबाय होननानै बुंनांगोन जेनेबा गोदोथ' बेफोरखौ गानानोमोन जेनेबा बाजाराव मोननायफोरखौ बांसिन बर' हिनजावफ्रा थ न'फ्रावनो दानानै दख'नाखौनो गानोमोन जेनेबा ओरैनो थानाय समफ्रावबो बिनिफ्राय
हौवाफोरखौबो बुंनांगोन जेनेबा हौवाफ्राबोथ' गामसाखौनो गानोमोन आथिखालावथ' जों हौवाफोरखौ गामसा गाननायखौनो बांद्राय नुला आरो हाफ पेन्ट लंपेन्टखौनो गानसै बिसोरबो बेनिफ्राय जेराव बहाबाफोर थांबाबोथ' गोदो गामसाखौनो गाननानै थाङोमोन नङा होनबा नोंथां
उम नंगौ नंनायालाय
ओमफ्राय थ' आथिखालावथ' बहा गामसा गानबावनो दाथ' लंपेन्टखौनो गाननानै थांसै आरो लंपेन्ट हाफपेन्टफोरखौनो गावनि कम्फर्टेबोल जानाय बायदिनो
हिस
दा बेफोरखौ नायनो थाङोबा जों गोबां सोलायबाय होननानै बुंनांगोन आरो
उम
ओमफ्राय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जेनेबा ओ दानाय लुनायजों लोगोसे जोङो मिसिनाव आथिखालावथ' जेनेबा आं बुंनाय बायदि ओ मिसिनावनो दासै मेसिनाव दाननानै गोबां जों होनबा जेनेबा रांखान्थिबो खामायनो हासै आरो जेनेबा दानानै लुनानै जेनेबा जोङो बाजाराव गोबां फाननो हासै नङा होमबा खम समनि गेजेरावनो जों गोबां जि दिहुननो हायो जेरै मिसिनजों सानसेयावनो गोबां जि दिहुननानै जेनेबा जोङो बिजनेसाव आवगायलांनो हायो आरो
ओ
ओरैनो जेनेबा नोंसिनिथिं ओरैनो मा होनो बेबायदि जिनि बिजनेसफोर माबायदि सोलियो जेनेबा ओरैनो दख'ना गामसाफोरनि
सिनि बिजनेस ओं सोलियो सोलिनो माबाया ओमि जोनिखैबो मा होनो सोलियो माने बिदि दख'ना गामसानि बिजनेसाथ' गोबाङानो सोलियो जों मार्केटआव थांबा नुयो नाथाय बिसोरनि मार्केटआव थांनायफोराव नुनाय बे माखासे रोखोमनि जिफोरा नाथाय जो जोंनि बायदि बिदि गामियाव दानानै दानाय बायदि जाया गोबाङानो गेलेक माबानिफ्राय जायगानिफ्राय बिहरनाय बिनि था बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ नुनो मोनसै बांसिनानो गोबाव जोरनायखौ नुनो मोनासै न'आव थानाय जिफ्रा गोबां बोसोर-बोसोर जोरो नाथाय बिसोरनि बाजाराव मोननाय माखासे मुवा बेसादफ्रा एथबां मुवा बेसाद मानि दखना बिदि इदिनो गोबां रोखोमनि गामसाफोरबाबो गोबाव जोरनायखौ नुनो मोना ना नोंथां बेफोर मा होनो नाथाय मानसिनि खामानियाव गोबाङानो जेनेबा गोबाव सोराबाबो नांगौखिनियाव हेफाजाब होनायखौ खौ नुनो मोनसै जेनेबा हम बेफोरनि बेलायाव जों ना नाथाय मा होनो बे माहोनो मा ओ दो गोदान मुगानि माखासे म मुवा बेसादाजों खारफानानै जि दानाय हाबायाव जों हाबसोनानै थादोंबाबो नाथाय जोंनि
औ
बेयो मा होनो गाननाय जोमनायाव गोबां हेफाजाब होदों नाथाय गोबाङानो समखौ होसोनानै खामानि मावो। बेनि थाखाय जों मेसिनजों दानाय मुवा बेसादफोरखौ जों एथबां गाज होननानै बुंजाया जेनेबा खुसेरसो गोबाव सम सोरबाबो जेनेबा जों गोदान सोलाय स सोलाय गाननो लुुबैनाया मानसिनि हुदाखा
नोंगौ नोंथां
बिनि बेलायाव नायोबा माहोनो मेचनजों बानायनाय मुवा बेसादफ्रा बिदिनो मेचन जानाय माखासे गानग्रा जोमग्राफ्रा मोजाङानो नायोब्ला नाथाय न'नि दानाय माखासे मुवा बेसादफ्रा नाथाय मोजां जायो गोबाव सम थोमजोरो नाथाय बेफोरखौ मानसिफ्रा थमनि आंखालाव बानायनो हाला। बेनिखायनो जों बिसिनि दानायखौ बोजोबनानै लानांगौ जादों। आथिखालाव जोंहा टाइमाबो जाबाय माथो समनि आंगोलाव दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम दे।
औ